औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
खम नोथां आंनिफ्राय नोंथांसिम गोजोन मोना बिनि जाहाथे हामलाय हरनो थाबाय नोंसां नोंथांनिसिम
औ दा नोंथाङा मानि सायाव सावरायनाय दि एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
आं दा फोरमायनो नागिदों नोंथां। मोसौनि बागै आरो नोंथां मोसौनि बागै आरो नोंथां मोसौ मोसौ बैसागुनि बागै नोंथाङा से फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां हागोन थारैनो औ। र बेनि बागै फोरमायनाय आं फोरमायगोन नोंथांनो। बेनो जाहै बाय ओ। बिदिनो बैसौ आसाम आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो जाय गाव सोरनि गोदान बोसोरनि नोंथां खोनादों। आदा खोनादों ना नोंथां। औ गावसोरनि गोदान बोसोरनि जागायजानाय खौ दिन्थियो।
औ नोंथा।
जानायखौ दिन्थियो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो रो जानाय लोंनाय रंजानायनि मोनसे सम
अ।
बैसागु आसनियाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे फोरबो असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो। बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु बुङो जायनि ओंथिया जागाय जेननाय हारि धोरोम
औ।
र' जागायजेननाय
औ दे नोंथां।
औ र नोंथां जागायजेननाय।
औ दे नोंथां औ नोंथां।
बिब्दिनो असमिया बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो जायनि ओंथिया जागायजेननाय हारि धोरोम राव
औ।
बासिया जासे बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो। फैसागु जों जोंनि आबाद मावनाय नायनि मोनसे नागिरनो हायै सोमोन्दो दङ। नागारनो हायै सोमोन्दो दङ नोंथां। औ बेनिखायनो बैस सागुखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानैबो साननाय जायो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा दंबावोना दंबावो नामा नोंथांना?
औ नोंथां ससे बुंजाबावगोन नामा?
अ दे फोरमायना होदो नोंथां।
औ।
फोरमायना होदो नोंथां।
बिबदिनो मोसौ बैसागुनि बागै
अ नोंथां।
सावरायनोसै नोंथां बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैथ्र' दाननि जोब था सानाव एबा संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो नोंथां। मोसौ मैसो फालिथायाइनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोर खौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो था था खाय लांनाय जायो मैसो मोसौ थुखैखांनायनि थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फालि फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो। खोनादोंना औ बेफोर बेसादफोरानो जाबाय माखासे थामहिनबा खात खात्रि बिबार मोखोना बिबार दिग्लिलिथि लावथि रायदों लाव फान्थाव दावा बिबार सबाय गोरान दान आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनाय जोंनो माला बानायो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो। गोसोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायजानाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा देग्लि मोसौ फोराब दिग्लि दि लावथिजों लासै लासै बुनानै मोसौ गलिनि फ्रा हगारनानै लाङो बे समाव मोसौ होग्राफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइ फिथाइखौ गाहायाव होनायाबाय नोंथाङा खोनासं
अ दे खोनासाव नोंथां दे बुंलांदो नोंथाङा
औ बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर एरलांबाय था हानजा हानजा बिमानि खिदिर बिफानि खिदिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दाजा
औ औ नोंथां
बादि जाम बारि खनानि एम्बु बंला
औ बेबादि जा गिदिर जांगिला बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नेमखान्थिबो खालामो बेखौ संख्रान्थि सानखालि खालामनाय जायो नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासेनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो जानो हायो नोंथां औ बेबायादिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं मैगं थाइगंफोरखौ बुुथुमनानै नोंथां औ आरो मोनसे जनि संनाय ज जायखौ गोखा गोखै खा खाजि जानाय होनो बुंनाय जायो नोंथां बेनि ओंथियानो फोरमायोदि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बायदि औ बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ आदाद जानायनिफ्राय रैखा मोननायनि थाखाय जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों नोंथां
अब्ला नोंथांनिा जोब्बाय नामा
औनो
अब्ला नोंथांं बमाखौसों सान
औ नोंथाङा एसे मानसि बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा औ ओनथां फोरमायजाग
मानसि बैसागु बैसागुनि नैथि सान खौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागुयाव गोयाव बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला गाननाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ
गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो
औ नंगौ नोंथां
आइजोफोरा दख'ना गानो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बायदि रोखोमनि डिजाइनजों लोगोस से गोजा गोमो गलापि गोथां गाबनि जानो जानो हा नोंथां रदै नोंथां एसे गोथां गाबनि जानो हायो नोंथां
नंगौ नोंथां
बर' आइजोफोरा दख'ना गानो खोनादों ना नोंथां नोंथां हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा
अ खोदोंना नोंथा अ खानादों खोनादों
औ नोंथां बुं औ औ
गियार उ गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानो हागौ अ नोंथां हागोन दे नोंथां दंबावो आंनिया बुंनो गोनाङा
औ औ दे फोरमायनो हागोन दे नोंथां
बुरै गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायफब माफबै रंजानानै बाजानानै आ औ औ बाजाना नाय फालिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
हुइसिन देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हिनजाव दायो हानजायाव हानजायाव सरि हानजायाव दायो गोरोनथि जादों आंना औ महरै मोसानायनि थाखाय आलाद आलादा आलादा हानजायाव दायो साफ्रोमबो न' न' थांनानै
औ औ नोंथां नंगौ
दल फमफा जाबस्रिं जथा औवानि थरखा खाम गुंगोना आरि लानानै खनाय मोसायै आरो न' बिख गोमानि गाहाम हास्थायो बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबनां एदावबलायनाय बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय गोसो थोज्लायनायनि मेथाइ बायदि बायदि बायदि
औ औ
आरो रंजा बाजा आरो रंजा बाजायै फालिनाय जायोखायनो बैसागुखौ रंजालि बैसागु होननानै होननाय जायो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे बैसागुखौ जों साननैसो फालिनाय बि बिथाङा बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
हायो नोंथां बेनि बागैथ' बुंनो थाङोब्ला जों बैसागुखौ आथिखालाव बिदिनो
आगोलाव बेसे दिन बुङोमोन द
औ बिब्दिनो आरो सिगां गोदो गोदाय जों बैसागुखौ ओरैनो दानसेया लासे फालिनाय जायोमोन ओरैनो थामजि दिनसोआलासे फालिनाय जायोमोन आरो गोदो गोदायनि दाथ' बेलेग जाबाय नोंथाङाबो एसे मि औ बिदिनो बिदीनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनोथ' बिदिनो गासैबो होनांनानै गथ' गथाय बिदिनो बैसागु बोथोराव रंजायो मोसायो आरो बिदिनो बैसागुनि से खालार खालि बिदिनो मा होनगोन बेखौ बिदिनो गथ' गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ मान होयो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होयो बिब्दिनो जायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो बैसागुनि नै खालारनि ओमफ्राय जोङो मोसानानै मोसानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोस मोसा हायो जेरै बर' गामिफोराव असमिया गामिफोराव बिदिनो गोबां जायगाफोराव मोसानानै मोन नाय रांफोरखौ आरजि जेनेबा जों मोसानानै मोननाय रांफोरखौ बिबदिनो बिबदिनो लावखार ओंखाम जानायाव बाहायो नोंथां जेरै बिदिनो बिदिनो लासस खालि जेनेबा मा होनगोन बेखौ स्टेज प्रग्राम लायो बिदिनो खेलानि माबा खामो बिदिनो जेरै खेलाफोरा बायदि बायदिफोर दङ
औ जाहाथे बैसागु मोसानायनि जा खिनि मोननाय माबा फैसा माइरं जाखिनि मोननाय जादों जों बेखौ जामा खालामनानै जाहाथे ओय दिनखालि जोङो बेयाव जमायै जयै जाहाथे खाजोना जानाय जायो आरो जामुं जानाय जायो बेदर आलि बायनानै दे अब्ला नोंथां जोंना टाइमाबबो जोब्बाय जोंनिया माबायाबो समाबो थांबाय नोंथां नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय जिखिनि नोङो आंनि सोंथि सोंदोंमोन बेखौ होनायनि थाखाय नोंथां
नोंथाङाबा आंनिसोननायखौ जाहाथे बुंनायनि थाखाय सोंथि सोंनायखौ बुंनायनि थाखाय गोजोननाय थबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंनिसिमबो
दे अब्ला दे नोंथां औ दे